अ।
हेल औ हेलौ नोंथां
गोजोन बेलासे नोंथां
औ। गोजोन बेलासिनि गाहामलायनाय खौ जासि हरबाय नोंथांनिसि
अ दे बरायबाय आं।
औ औ।
औ होमबा जों मानि सोमोन्दै सावरायनो दिनै
ओ नोंथाङा मानि सोमोन्दै सावरायनो लादों।
ओम आं। साहा आबाद साहा आबादफोरखौनो सावरायनोसै गोमा
औ जागोन दे औ।
औ ओमफ्राय नोंसोरनिजाय साहा आबाद खालामना खालामा
अ सा आबादखौ जोंनि माने साहा आबाद बुङोब्लाथ जोंनि ओ आसाम फेमास नङा होमबा सा बागान अब्ला जोंहा माने सा साबिलाइ ओ जोंनि आसाम बडलेण्ड बेखौ जों सिनायनो हायो माने बयबो सिनायो माने साहाबागान आ माने जोंनि आसामावनो हाय बांसिन मोननो हायो बे खायनो जों साहा बागानजों जोङो जोंनि ओ आसामखौ जोङो सिनायनो हायो आरो
औ औ
औ ओमफ्राय बिदिनो माने औ ओमफ्राय बिदिनो माने साहा बागानखौथ' जोङो ओ माबायाव मा होनो बोथोर समाव जों माने ओ बिदिनो सा बिलाइखौ जों गोबां खानाय नुनो मोनो। ओ बेनिफ्राय खानाय नुयो नुनो मोननानै जोङो माने ओ फेक्ट्रि बायदिसिनायाव लांनानै आ बेयाव ओ साफाद ओ बानायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ जों गुबुन आ गुबुन जायगायाव जों फानहरनायखौ नुनो मोनो।
औ
औ नोंथाङाबो आरो बिनि ओ सायाव साहा बागाननि सायाव नोंथाङाबो एसे ओ बिजिरनानै आंनो फोरमायहरनो हागोनखौ आं मिजिंथिहरनाय थाबाय।
औ औ हागोन औ सा आबादा थारैनो आसामनि मोनसे गाहाय आबाद बुंजायो। बिनि बिनि जोहै औ बिनि जोहै गोबां सुबुं फोरा माने लेबार मावनानै सोरबा बिदि बिगोमा जानानै थांनानै दं आरो लोगोसे गोबां कम्पानिफोरबो दङ। आरो बिनि मादाव बयनिख्रुइ गेदेरसिन कम्पानि होनोब्ला धनसुरि टाटा इस्टेट औ बेयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दं। आरो बेयाव गोबां साखाथि फाखाथिनि सुबुंफोरा ओ जायफोरा सा ख्रि बाख्रि गैजाया। बिसोर माने खामानि मावनानै। ओ जिउ राहा। खुंगासिनो दं माने।
औ नंगौ।
औ। थारैनो आरो बे साहा बागानाव थांब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनो। माने बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम सोमखोर मिथिंगा। माने जोंनि। थासारिफोरखौ मोजां लाखियो आरो आबहावाफोरखौ।
औ नंगौ।
औ बिदिथ' जेरै ओ जोंनि ओ ओनसोलाव जेनेबा जोंनि एसे ओ जानगाराव दङ नंगौ बेबो जोंनि ओनसोलावनो गोग्लैयो। जोंनि एरियायावनो नाथाय जों थाग्रानिफ्राय माने ओ बिदिनो। बा ब्रै किल'मिटारनि जानगाराव दङ। नंगौ ओ नोंथांनि बुंनाय बायदि। नोंथाङा दानिसो बुंलांबाय। ओ जायनि। ओ आंखाल। जिथु रांखावरिनि गोनांथि बिसोरखौ जोङो मावनाय नुनो मोनो। ओ फ्रायनो जोङो। बे साहा बागानाव जोङो जोंनि ओ माने आदिबासि। ओ लाइमोन। फोरखौ जोङो नुनो मोनो बांसिनानो बि सोरनि ओ माने सरखारनि सरखारजोंनो दाजानाय नामा बेफोर। खौ जोंबो एसेबां। ओ मोजां मिथिया। ब्राय माने जों आदिबासि। नुनो थाङो आदिबासिखौनो जों माने ओ खामानि मावनाय आरो साहा बिलाइखौ खानाय नु नो मोनो जोंनि बर'फोरखौ माने नुनो थाङा माने बर' बिदिनो आसामिस बिसोरखौ ओ फ्राय खम नुनो मोनो बांसिन जों माने ओ बिदिनो आदिबासिफोरखौल' माने ओ हौवायानो जा हिनजावानो जा बिसोर सोरखौ जोङो बांसिन ओ खानाय नुनो मोनो। बिदिनो साहा बागाना माने जोबोद मोजां। ओ मोजां नुयो माने नोंथाङा दानि सिगांसो बुंलांबाय साहा बागानाव जुदि थाङोब्ला गोसोफोरखौबो मोजां मोनो। नोंगौ स्रां मोनो। माने ओ गावखौनो माने ओ उदां जायगायाव दं बायदि मोनना लायो। ओ बिदिनो आरो ओ सोरबा सोरबा बिदिनो भिडिय' सिडिय' बानायनायफोरावबो माने ओ मोजां ओ लुकिं फैयो होन्नानै जों मिथिनानै मोन्नाय जायो माने बिदिनो सोरखौबा ओ भिडिअ बानायनाय नुनो मोनो जेरै ओ सेंग्रा सिख्ला रिल्स बानायनाय नुनो मोनो फट' बायदिसिना आरो बेरायनाय फैनाय बेफोर खौ जों नुनो मोनो ओ थारैनो जोबोद मोजां माने ओ माने जों साहा बागानजों जोङो माने ओ फारसेथिं जों साहा बिलाइबो मोन्नो थाङो आरो फारसेथिं जों माने ओ साहा बिलाइखौ लानानैबो जों गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो आरो माने मोननैथिंबो जोंनि थाखाय मोजां। औ
औ औ नंगौ औ जोंनि जोंनि साइदजेनिफ्राय आं बुंनोसै जोंनिथिंनिखौ। माने जोंनिथिं गोबां गिदिर गिदिर कम्पानि बागान दं। आरो लोगोसे प्राइभेट बे गावारिबो गोबां दङ। बेक्तिगत आरो बेनि गेजेरजों गोबां सुबुङानो माने गावनि जिउखौ माने दाना लानो हाद दों बिदिनो सोरहाबा बिदिनो दस जि बिगा नैजि बिगा सोरहाबा बा बिगा बिदि दङ आरो गावबो बेयाव बागानाव माने मावनानै खामानि मावनायनि गेजेरजों बेस्थ' थानायनि गेजेरजों आरो गुबुननोबो जिउ राहा होनो हादों ओं आरो मोजां जायो आरोना जोंनि जोंनि गेटजों माने जोंनि माने आबहावाया जोबोद माने मोजाङाव दङ टेमपेसारफोराबो मोजाङाव दङ माने बा बारहावाफोरा मोजाङै दङ माने हाद्रि हाला बेफोरबायदि बिरफुंना फैलाबाया आरो बिफां लाइफांनि थाखाय बिफां लाइफाङाव माने होबथाजोबो। मोजां अक्सिजेनफोरखौ माने जोंनो होयो आरो माने जोंनि जाय बांद्राय सुबुं अनजिमाया माने बांद फ्राय माने गैया माने एसे खम आरो बे बागानफोरजों माने
औ
थारमाने गोसारनानै माने जोंनि ओनसोलनि थासारि आरो आब आबहावाखो मोजाङै लाखिनानै दं आरो नोंथां औ
औ जों बिदिनो ओ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासै गासैबो थार ओ जिखिनि मिथि थिनांगौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानैबो मोननानै गोजोननाय मोनदों ओ जोंहा नंगौ ओ साहा बागाननि गेजेर गेजेर जोंहा माने गोबां गदिर गिदिर फांखौ खौ गायनाय नुनो मोनो ओ जाहाथे माने ओ साहा बागानो माने ओ सायहानिबो गोनांथि आरो बारनिबो गोनांथि बेनि थाखायनो माने ओ जों गि दि गिदिर बिफांखौ गेजेर गेजेराव माने गायनायखौ नुनो मोनो । मानो बे ओ बिनो मानो सायहाबो नांगौ आरो दैबो नांगौ आरो लोगोसे बिनो ओ बुबथिंनाय बारबो नांगौ बेनि थाखाय जोङो बे खौ ओ नुनो मोनो । आरो एसे मि थिनाबो मोनो । औ । बिदिनो ओमफ्राय ओ बिफांफोरखौ जुदि ओ बैसो जानानै आ बायगोन बायदि नुयोब्ला जों बेखौ आ बायैनि सिगांनो जों बेखौ दानफायनायखौबो नुनो मोनो ।
औ औ औ ।
आ साहा बागान बिलाइफोरखौ औ खहा खालामा बेनि थाखाय । जों बि खौ सिगाङावनो दानफायग्रोनाय खौ नुनो मोनो आरो ।
औ औ नंगौ ।
बिदिनो जोंनि ओ जायगा जायगा माने जों बांसिन आ जोंनि आ उदालगुरि सनितपुर बिदिनो बाक्सा आ बिदिनो आ चिरां बेखि माने साहा बागानखौ जों नुनो मोनो । आरो बेनि अनगा बबेथिंबा फोर दंबायबायो नामा नों थाङा खोनथाहरनो हागोन ना? साहा बागान ।
औ औ साहा बागानखौथ आं जेसेबां बेराय दों माने जोंनि आसामाव थ' गासै मोनफ्रोमबो जिल्लाफोरावनो दंजोबो आरो बिनि मादाव आं आं मोनथिनायाव उदालगुरि जिल्लायावनो बां सिन बिबांनि साहा आबादखौ मोननाय जायो ।
औ
कम्पानि लानाबो बेयावनो बांसिन आरो गाव फसं - थान लानाबो बे जिल्लायावनो बां सिन नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
ओ बिदिनो जों माने ओ साहा बागाननि आयदानि सायाव रायलायदों नङा होमबा?
औ औ औ।
ओ जिथु जों सानैजों रायलायबाय नों थांनिफ्रायबो आं माने गोबां मोन थिनानै मोनबाय। ओ गोजोननाय मोनबाय ओ आरो आं जि मिन्थिगौ नोंथांनोबो आं फोरमायहरबाय।
औ औ।
जों माने बिदिनो ओ साहा बागानखौ माने जों मावनो मोनाखैब्लाबो जों नुदों माने बि दि नो औ। माने ओ। गावनि बे ओ बिलाइखौ रायैनो सिगां जोङो गोरलै गोरलैयावनो खेबसनानै ओ खानायखौ नुनो मोनो माने ओ रायोब्लाथ' माने एसे माबा जायो खोमा बिनि थाखाय माने औ उसुबिदा जायो। खोमा बेनिखायनो गोरलैयावनो जों खा खानायखौ नुनो मोनो। ओ बिनिफ्राय औ। बेनिफ्राय आरो ओ जों समाव आरो साहा बागानखौनो एकदम ओ एसे बिजौआव जों हासजोबनायखौबो नुनो मोनो स सम लानानै औ काटिं औ बे समाव दानफायनाय नुयो नुनो मोनो आरो बिदिनो साफ साफायखौबो जों गोबां खालामनाय नुनो मोनो मानोे ब्ला साहा बागानखौ जों जेब्लायबो माबा ओ लेथ्रा नुनो मोना आरो बिराद क्लियार नुयो जों जेब्लायबो माने साहा बागानाव हाबबानो माने क्लियार नुयो। बिदि माने ओ एसेबां दाखोरफोरजों बुं फबना थानाय जों नुनो मोना। आरो नुबोआखैबो बिदिनो दै नाला बायदिसि ना थाब्लाबो जों माने एसेबां माने दै नालाफोरखौबो जों लेथ्रा नुबांङा। माने बोहैलांनायनि माबा मोनसे एसेबाबो दोनखायो बिसोरो बिनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो ओ नोंथां दा जोंनि बे साहा बागा ननि सायाव ओ सावरायनाय हाबाफारिखौ जों ओ बेखिनियावनो दोनथ'लायगोनखौ आं नोंथांनिसिम मिजिंथिहरनाय थाबाय।
औ औ
दे बिदिब्ला नोंथांनि एसेनोसै औ